हेलौ हेलौ नोंथां।
मा खालामदो।
दं‌ ओरैनो।
हेलौ
दं ओरैनो।
ए बेरायलाबायाखै नामा जेरावबो
बेरायथवाखै।
ए बिदिनो थालागासिनो मा गोदोसो जेरावबो बेरायहैया थांथवा
शिलङाव थांनोसै नामा
थांसै थ नोंसो मा होनो?
थांनायाथ थाङो थांजायो
माथो मोजांथारनो सिलङाव बेरायनो जायगा
हो
सिलङाव बेरायनो मोजांथारनो माथो जायगाफोरा
मोजांनो गोजान नालाय मोजां नुहुरो जों थांबासो थांबा थांबासो मिथिगोन माबायदि माबायदि आरो बबे बबे जायगाफोराव थांनांगौ थाहैनांगौ मानांगौ आयु बोरै बोरै मोनथिफेरा माफेरा बोरै जाहैगोन जेनेबा थांनानै अब्ला
थांनायनानै नायबास सो मिथियोना
थांनानै आरो माजों थांगोन गारिजों थांगोन ना बाइकजों थांगोन माजों थांगोन
थांजायो गारिजोंबो
थांदोनै थाहैबावनांगोनसो माथो जेनेबा हटेलाव थाहैबाय जाहैबाय बेफोरावथ आरो फैसायाथ नांखागोन रुम थाबावबाय अखानायै बेरायबाय
बिदि गोजानाव बेरायनायावलाय फैसाया एसे थांखागोन लानांगोन एसे एसे
उम आरो जानाय लोंनाय थांनो मा मा जायगा दं आरो रडफ्राबो माबायदि लामाफोरा माबायदि माबायदि
औ
थाहैनोफोरा आरो बाइकसो थानांगौ बाइकजोंसो थांनांगौ
बाइकजों थांबा मोजां जायो आरोना गावनि गोसो बायदि थाहैनो हायो
उम गोसोबायदि बेरायनाय मानाय गोसो बायदि माला माने थांदो नोङो गोसो बायदि बेरायदो बाबानो फैफिनदो आरो गारिफोरबा मोनो मोना जायोना। थानाय मा थानाय मानाय आरो बिराद जायगा दङ बेफोराव बेरायनो केमेरा केमेरा मोजां थानांगौ।
औ
सो जायो बेफोराव बेरायनायाव। न'आवथ' ओरैनो थांगारनायसो लसनो। बिदि गैयाबाथ'
औ
बेफोरावबो बेरायैनांगौ मकदम बेफोरावल' नङाना बेलेग बेलेग जायगा दं बेरायनो थाखाय आयु नै मा मा जायगा दं ओरै टाउनफोर अरुनाचलफोर बेफोराव थांना बरफबाव बरफआव थांनानै थाहैनोसै आरो दा गरम बोथोरगोन नालाय थान्जा जायगायाव आरामसे
औ
बेरायहैनानै जादो लोंदो गरमाव गुदुं गुुदुं सेभेनत फाइभ डिग्रि ना मायाव बैयो मा नाम होनो मोनलाय सायानो बरफ जालाय बिदि जायगायावसो
नागौ बिदि जायो
बिराय हैलाबायनांगौ थानो मोनो थांनायाथ' थांनाय लोगोफोर बुरजा लानानै ज' ज' लानानै थांदों आरो बारहावा
लोगोफोर थांबासो इन्टारेस्ट जायो ना
उम गोसो बायदि बेरायदो मादै आरामसे थांदो गारिजों थायसै नामा बासजों
थांजायो।
डायरेक्ट माने ग्रुप लाखानोसै आरो सोर सोर थांगोन सोर सोर थाङा हिसाब लादो
माखासे मानसिया गारिबो गां खोनो हायाना
उम बिदिखौबो लांफाला बारा गारि गाखोनो हायिबो लांफाला गारि गाखोनो हानायबो लांफानोसै। मालाय थांग्राबा थाङैफ्रा थाङा थाबाय सोरबाथ' थांनो मोनाना सोरबा थांनो मोनो सोरबा
जाय जाय थांनो गोसो गुदुं बे बेफोरखौ लांफानोसै ज'लालायनानै
खासे मानसियाथ' ओंखार खागोन
औ
थांबाय गोलांफाला मालाय ओंखारखागोन ' गासिबोथ' थांनो लुबैखायो गोजान गोजानाव बेरायनो थांगोन नोगोद गारि गाखोनो हानाय नङा बेनो मोनसे जालायबाय जेंना जेंना जेंना ओंखारलायबाय बिनि मोनसे गारि गाखोनो हायियानो
बिदिनो जायो खनसे खनसे लोगोफोर ज' ज' थांनो लुुबैबाबो सोरबा गाखोनो हाया ना गारि
हाथ' र' बिदिनो थांनो मोनला गालांनाया सोरबा सोरबा थांनो लुुबैनानै थांसिगोन ओमफायो हाला उनाव गारिनिफ्रायनो ओंखारनो हाला मानो हाला जानो हाला लोंनो हाला लोमजालाय मारै बिदिनो बे जेबो हायो बिदिनो जायो ओंखायनो एसे थागद जाखानांगौ जायै लोङै सक्ति बानायना लाखानांगौ बोलो बानायनानै लाखानांगौ बिदि थांनोबाबो बेफोर एफा गोलाव ट्रिफ जाबाय आरो जेनेबा बेरायनाय हेल' थानाय मा होनो हा नांगौ
जायगायाथ' बेराद मोजां मोजां मोजां दंना
हेल
जायगाफोरखौ होनदां बेरायनो ओमफ्रायथ' बिराद मोजां मोजां दं नाथाय जोंसो थांनो हाया
हाजोफ्रावसो बिफां लाइफां दंफांफोरा सा सा मोजां मोजां जायगाफ्राव फथग साफायनो माने आरामसे जाग्रा लोंग्रा लांलायनानै एबार थांसै नामा बेलेक खाथिफ्राव हाजो थांसैथ लांफाखा बिदिनो बिजनेस बायदिसिना एकदमबारे बिजनेस बायदिसिना राननोसै हानोसै जानोसै आरामसे बिदि ओमफ्राय लोगोफोर बुरजा जालायनाङा आरो सिकुटि थाजोबनांगौ गासिनाबो माने गासिनाबो था थागोन आरो दस जन थांबा साबबानाव थानांगोन
औ
सानै सानै जाबाय दा थांसै बासखेत लाफालायबावदो ओरै जाय जाग्रा लोंग्रा लादो इन्जय खालामदो रावबो गैयै सान्थि जायगायाव एकदम पार्कफोराव बेबायदिबाबो जायो रा
औ
दसे बेबायदि आरामनो जाहैदो।
मोजां मोजां जायगाखौबो बेरायहैनांगौ
बेरायनो माला‌ थांगोन गैखाला ताइमानो बांद्राय
ओम आरो बेराय खानानै लानांगौ
मोननायसो नंला बेरायखानानै लायाबा उनाव उनफोर उनफ्राव बेरायनोनो‌ मोननाय नङा। बेरायखाना लायाबा दानो टाइमखामोन सिनस्रि सानाय गैया मा सानाय गैया दाबायदि टाइमावनो बेरायखानो मोनो। उनथाइमाव बेरायनो मोना। उनफोराव जायानो बेरायनो दासो ताइम बेेल मादैया
बेरायबाय थानोसै थिखसे दानो बेरायखाना लाजोबनांगौ मा मा जायगा थांनांगौ दङ आयु बुहुमखौनो बेरायजोबनोसै नामा बुहुमावनो बेरायजोबनांगौनो थिखसे मा मा दैमाफ्रावनाव नाव गाखोलाबायनो फ्लाइट गाखोनानै थांसै प्लाइट प्लाइट गाखोनो मोनाखैना गाखोनानै थांसै सिलं सिलंआव मा मा जायगा दं बेराय बिथावना
दङो आागोन बिराद जायगा
बेराद टाइम मोनसे जायगायाव थांबाथाय मोनसे जायगायाव थांदो ओमफ्रायायो फैदो र थाबै थिनदो आरो अखानायै मोनसे जायगायाव थांदलायबाय आरो रुमथाफैफिनदो आरो बिदिनो थालाय बेलेग जायगा बेलेग जायगा जायगा थागोनना बिदियाव इ थांनिसैब्रा
थागोन बेलं जा जायगायावलाय बेरायग्रा मेरला
थान्दा द्रेसफ्राथ द्रेसफ्राथ गुदुं गुदुं लाजोबखानांगोन दाथ दै नं नं ओ मेनला जायगा दं बेरायनो थाखाय एफा मोजां मोजां
लाखा जोबनांगोनदे।
एफा। बरिया बरियानो थांनोल' होमबानो जायो